औ नोंथां
औ नोंथां
ओं ना
औ मोजांङै
अ बोरै दं खबर सबर
खबराथ मोजांङैनो दं नोंथां नोंनालाय माबायदि दं
अ दं मोजांङैनो मा होनो दाथ दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायनि दिन
औ नंगौ
उम ओमफ्राय होमबा जों रायलायनो नोंथाङाथ फ्रि ना
औ
औ अ जोंबा जानाय लोंनाय बे मा होनो अनला ओंख्रिखौ बोरै संङो बरनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि हिसाबै माबोरै बेखौनो रायलायनोसै नामा
औ रायलायजागोन नोंथां
नोंनो फंनैसो बुंग्रो दे अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै
औ आं फंनैसो बुंनानै होनो नोंथां ओ नोंथांङा खोनासंलांदो एसे ओरैनोथ अनला ओंख्रि नबा जेनेबा जोंङो बरफोरनि ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो अनला ओंख्रिखौथ जेनेबा जोंङो हाबाफ्रावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा मा होनो ओ
हाथासुनि खुरनाय
औ हाथाासनि खुरनाय हाबायाव बाहायो ओरैनोथ अनला ओंख्रिखौ संनायनि सिगां जेनेबा मा होनो माइरंखौ सोमग्रोनाय जायो माइरंखौ सोमनानै दसे सोमना दोननानै बिनिफ्राय उवालाव देनाय जायो आरो उवालाव देनानै ओमफ्राय संनायनि माबाखौ आं बेसेबां मोजाङै मिथिया ओमफ्राय जेनेबा बिदिनो देना लानानै संनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावथ' मा होनो अनलाखौथ' गुबुन गुबुनजोंबो जानाय जायो। जेनेबा मा होनो औबा मेवाइजोंबो जानाय जायो ओमफ्राय
उम दाथ' औवा मेवाइनि सिजोन नोगोद अनला ओंख्रिजों उम
ओमफ्राय जेनेबा दाउफोरजोंबोथ' जानाय जायो गोथाव जायो बिरादनो ओमफ्रायथ' गोदोथ' बांसिन हाबायाव बाहायोमोन औ नोंगौ ओमफ्राय गोदो बेखौ मा होनो हाबायाव बाहायोमोन ना जेनेबा गोदो बांसिन हाबायाव बाहायोमोनआरो ओमफ्राय दाथ' आथिखालनि हाबायावथ' जों बांद्राय अनला ओंखौनो नुला नुला होननायखोनो बुंनांगोन आरो ओरैनोथ' आं अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो आं इसेबां मोजाङै मिथिया नोंथाङा मिथिब्ला एसे मोजाङै फोरमाया होलाय
औ हेलौ